हेल हेल
अ नोंथां
औ नोंथाङा औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। हेल
बुंलां
औ नोंथांङा सम दंङ ना?
औ नोंथां नांगौ स
अ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों बैसागो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नों नोंथां।
औ नोंथांङा सावरायजागोन।
औ औ बिदिब्ला गिबियाव आंङो नोंथांनो बे बैसागो फोरबोनि बागै सावरायग्रोनि। सावरायग्रोनोसै ना।
औ औ नोंथां
औ बैसागु फोरबो बुंब्लाथ ओ गासिबो मिथिखायो आरो नोंथांङा मिथिखायो। गायो जानांगोन जेरैहाय जोंङो बैसागो फोरबोखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंङो जोबोद गाजा गोमजायैबा बिदिनो फालिबोखायो आरोना।
औ औ
जोङोहाय बैसागुखौ ओ मोननै बाहागोआव खालामनो हायो जेरैहाय जों मोसौ बैसागो बा मानसिनि बैसागो आरो।
औ
ओ जोङोहाय गिबियाव जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरो ना। जोंहा मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौबो थुखैनाय जायो। आमफाय बेयाव जोङो मोसौ थुखैनायाव जोंहा मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा जोबथा खालाराव जोङो थुखैनाय जायो आरो आरो जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो जेरैहाय फान्थाव दिग्लिथि थाराय बा हालदै फाइनालाव बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो ओ बेफोरखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन जोङो बेनि सानसे सिगाङाव सिगाङावहायनो माने बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ बुथुमना दोनफैग्रोखानाय जायो आरोना
औ
बेनि उनावहाय जाय दिनखालि जों मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जोङो फुङावनो सि खारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै माने मोजां ङैहाय जोङो माने मोसौनो ओ मो मौसौनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जानायखौ जोङो हानाय जायो मोनसे आयजेङाव बा जोङो औवानि आरुं जिरना बा बेखौ जोङो माला आरि सुनानैबो जों माने मोसौ गलिनि उखुमाव बा बिदिनो उखुमफोराव बा दरजानि दरजा मोखांफोराव जोङो थेबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना। बिदिस औ बिनि टेमनाया जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा नेम दंखायो बेबायदिनो जोङो दा सिमहालागै माने बे बैसागु बोथोराव जों बेबायदि फालिनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ फोथाराव लांनानै जाम्फैबा बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव थुखैहैनाय जायो दैखर बेफोराव। ओ जोंहा बेयाव थुखैहैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै- जोङो ओ नेमखान्थिफोर दङ जेरैहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ बा जों मानिबोगासिनो दङ जेरैहाय जोङो मोसौखौ ओ थुखैनाय समाव बा जोङो लाव जा फान्थाव जा बेबादि मेथाइखौ खननाय जायो आरोना ओ
औ
लाव जा फान्थाव जा बे मेथाइखौ जोङो मोसौनि बिखुंफोरावहाय जोङो बा बेबादिनो ओ बे जोङो जा जा फिथाइ फिथाइ सामथाय दङ हाना लानाय बेफोरखौ जोङो मोसौनि बिखुंफोराव एसे खास्रोनानै जों माने बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ खननाय जायो आरो
औ
बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनो फोथाबो फुननाय जायो। बे फोथाखौ मानो फुननाय जायो होनबाथाय जोंहाबा गोदो गोदाय माने ओ मोसौनि बिगोमा बा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मोसौखौ अरनबारि बा हाग्रा बारिफोराव हगार हरबाथाय जेन मोसा लख्राफोरा जानो नागिरयोमोन जेन जाया बेनि थाखाय माने जोङो बे नेमखान्थिखौ ओ मानिनानै दासिमहालागै माने फोथा फुननायखौ जोङो मानिनाय जायो आरोना ओ बेजों बेजों लोगोसे जोंहा बे दिनखालिबा जोङो मोसौनि थुखैनाय सानखालि जों मोसौनि फागा बा दिरुंखौ जों सोलायनानै गोदानै बावनाय जायो ओ बेबादि नो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे मोसौ थुखैनायजोंनो मोसौ थुखैनाय सानखालि नो जोंहा बेलासे समावबा जोङो बेफोरबादि मोसौ थुखैनाय सानखलिनो जोंहा मिथिंगायाव मोननाय बा गोखा गोखै जानाय बेफोर हुदाया दङ आरो बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ जेरैहाय जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जानाय जायो ओ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गोखा गोखै होनबा जोंहा खुंखा बा दिंखिया माना मुनि बेबादिनो ओ खारौ खान्दाय बिलाइ। जारि बोनेरसोन माने बेबायदिनो मिथिंगायाव मोननाय गासै मैगं थाइगंमोन जेरै जों सेजौसे देनाङावबो सेजौ स्निथा मैगं थाइगंखौ जोङो जाथारनाय जायो आरोना खांथि लाबायनानै मिथिंगायाव
औ औ।
खौ मानो जानाय जायो होमबा जोंनि देहा सोलेराव माने बेमार आजारफोरा जेन ओ जाया। आबा साफिया बेनि थाखाय जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंआ ओ जाखानाय हुदा। दङ आरो। ओ नोंथां नोंथांमोननि ओनस। सोनथिंहाय मोसौखौ माबाददिहाय थुखैनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा बावैसो जेरै बुंलादों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो एखे रोख। टमैनो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ। ओ आङो बैसागो रंनायखौ ओ नोंथांनिसिम। सिगाङाव फोरमायनो जोङो माबायदिहाय रंनाय जायो जोङो ओ बैसागो बोथोरखौ गोजोबोद रा। गाजा गोमजा रंजा बाजायै जोङो बैसागो बोथोरखौ फालिलांनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो। ओ मा माल।
औ औ।
नानै दामग्रा लानानै जोङो मोसानाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ जों गोदोनि बायदियो। ओ खाम जथा सेजा सिफुं बेबायदिनो औवानिफ्राय दनानै मोननाय ओ थरखा बेफोरखौनो। जोङो लानानै गासैबो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय बि। हानजा हानजा जो जमा लोगो नांनानै। जोङो ओ रंजानाय जायो नोंथां जोंनि ओनसो। वहाय आरो ओ। बे बैस। फिसागो बोथोर बैसागो बोथोरावथ जोंनि रंजानाय फोरबोखा नङा होनबा नोंथां जों बेजों लोगोसे। हिनो जोंहा गामि ओनसोलफ्राव मोनसे फानसल लाखनि।
औ खोनादों नोंथां।
ओ बे। जोंिन ओ मोनसे रंजानाय फोरबो फानसन लाखिनायाव जोङो गोबां। खेलाफोर होनाय जायो जेरैहाय जोंहा खारनाय बारनाय। लायनाय ओ थालिर बिफां गाखोनाय थिंख्लि बुख्रुबनाय आरो बिदिनो गोबां खेलाफोरखौ। दं आरो जों। थागद ओ बे जोंनि बैसागोआव गथ फोरखौ रोंगौथि होनो थाखाय जोङो ओ कुइस। बादायलायनाय बा ओ सोंथि सोंनाय आरो। सावगारि आखिनाय खन्थाइ आवरायनाय बेबायद। बि फोरबो जोङो ओ लाखिनाय जायो आरो ओ बेन। बिउनगायै। बो जोंहा ओ जेब्ला। ओम मोनाम। बिजाग। गोन अब्ला जोङो बैसाग। गु बोथोराव ओ बोथोर नालाय जोंना मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो आरो नोंथां । बिजों लोगोसेनो ओ जोङो देंखोगिरफोरखौबो। जोंङो हांख्रायनानै लाबनिसै आरो बिदिनोसै आरो जोङो नखर नखर जि मोसानानै जोङो। मयरबा रां जोङो मोनबोदों बेखौ जोङो ओ गामि गंसेायैनो ज लोगो नांनानै जोङो ओ लावखार ओंखाम जानाय जानाय जायो आरो ना। नोंथां जोंनि ओनसोलावहायल ओ दा औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु बोथोरखौ माबोरैहाय रङ रंजानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना औ बुंनो थाङोबा जोंहा माने जोंनि मानसिनि बैसागुखौ जोङो आरो जोंहा बैसा - जोनि औ बैसागोनि सेथि खालाराव जों माने गामिनि गेदेर गेदेर गोलाव बा रायजो राजाफोरखौ जों खुलुमनाय जायो जोंनि गिदिरखौ आरो जोंनि जोंनि उन्दैफोरखौ जों अननाय होनायखौ जों नुनो मोनो -नाय जायो आरोना ओ बे बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माने बर - फोरनि ओ बरफोरनि दोरों बिदि बेजों लोगोसे जोंहा माने बरनिफोरनि गोबां दामजु देग्रा दोरोङारिफोर दङ जोंहा बेफोरखौ लानानै माने जों बैसा - -सागो मोसानो थांनाय जायो आरोना बेयाव जोङो जोबोद देलाय मालायनो माने दखना गो- - मो फास्रा गोजा बेफोरबायदि लानानै जोङो बरफोरनि दोरोङारि दामजुन होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो जेरै खाम सिफुं सर सेरजा जथा माने बेफोरखौ जोङो अ थरखा बा बे -खौ लाना जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो मोसानो थांनाय जायो आरोना जोंनि खाथि खाला ओनसोल बा जोंनि गासिबो जोङो न न हाबनानै जों मो - -सानाय जायो बा मागिनाय जायो आरो बेयाव जोङो खायफा खायफा बिगुमा- -फोर खायफाया माइरं बा खायफाया आ फैसा बेफोरबायदि हरनाय हुदाया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दंखायो आरो थेवब्लाबो आथिखालाव जोंहा गोबां फारागथि नुनो मोनो आथिखाल बैसागुआव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय गोदो -गोदाय बैसागुआ जोङो जोबोरैनो माने गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै बा जों बेबा - -दि ओ गासै दामजु देग्राफोरखौ लानानै मोसानाय जायोमोन आरोना जोंहा आथिखालाव माने ओ बेबायदिनो गोबां फारागथि दङ जेरै बुंनो थाङोबा जोङो गोबां ओ रोखोमनि माने बक्स बा बेबादिनो भिडिय रेकर्डिं बा टेब बेफोरदि मबाइल फननि गेजेरजोंबो जों गोबां बैसागु मोसानाय हेल आ बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बादि लोबबा लाना गोबां फांसन फांसन आरि खुंनाय जायो आरो ना
थां
बे फांसन आरि खुंनायाव जोंहा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरैहाय ओ जोंहा थुनलाइयारि बा- -रायज्लायनाय बा आरिमुवारि